हेलौ
औ औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांनिसिम गाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो आंनि फारसेनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जा जासिनाय थाबाय।
औ नोंथां ओ आंनि नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों आङो ओ बिदिनो जोङो गामि ओनसोलाव मा मा दाउ अमा बोरमा फिसिनानै माबायदि गावनि जिउखौ खुंलाङो नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा ओ सम दङ ना नोंथां।
औ थारैनो सम होनो हागोन
औ ओ दा बिदिब्ला नोंथांमोननि गामि ओनसोलावबो ओ मा मा जेन'बा बोरैहाय दाउ अमा फिसियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां ओ दाउ अमा फिसिनायनि बागाव बागै होनना बुङोबा जोंहाथ' गामि ओनसोलाव गुबैहै बेनो जोंनि न'खरनि ओ जिउ खांनायनि गाहाय राहा होननानैबो बुंजायो।
औ।
जों जेरैहाय ओ न'आव फिसिनाय दाउ लायो आरो जों अमा फिसियो आरो जों बेबायदिनो मोसौ फिसियो आरो बोरमा फिसियो दा जों बेखिनि खौ गाहाय होननानै बुंनो हायो। आरो दाउ फिसिनायनि बागै होनना बुंङोबा जों आ थिखालाव जों दाउखौ ओरैनो गोदोनि बायदिब्ला जों सरासनस्रा आ न'आवनो। न'नि आदार होनानै बा बाहेराव बेरायग्लां होनाय बेबायदि दाउ फिसियोमोन। दिनैनि नैबे आथिखालाव जों बेखौ मोनसे फाराम हिसाबै फिसिनायखौबो जों नुदों। आ जेरै जों मोनसे दाउ फाराम फिसियो बेयाव बेवहाय जोंहा मोनसे जों सेथ्ला मोनसे बा मोनसे गुवार मोनसे जायगा लानानै बेयाव जोङो मुस स्रि बायदिसिना सोंथेनानै बा मोनसे न' बानायनानै बेयावबो जोङो दाउखौ फिसियो। जेरै गिबियाव जोङो फाराम हिसाबै दाउखौ फिसियो बेयाव जोंनि दाउआ बाहेराव थांनो हायै बायदि जों बेखौ बेरा दुमनानै दोननाय जायो। बेयाव मुस्रि सोंना दोननाय जायो। आरो बेखौ जोङो मोनसे बिजनेस हिसाबै बेयाव मोनसे सानफ्रोमबोनि मोनसे हाबा बानायना लायो बेयाव आदार होनाय आरो बिसोरखौ नायनाय आरो दै बायदिसिना जगायनाय जेरै जों बिसोरनो आदार बायनानै लाबो हाथाइनिफ्राय आरो जों न'निबो माइ बायदिसिनाखौ होनाय जायो। दाउखौ मोनसे फार्म हिसाबैबो जों आथिखालाव लायो आरो
औ
बेनिफ्राय जों अमानि बागैबो जों बेबायदिनो जों फार्म हिसाबै लानाय सब जों आथिखालाव नुनो मोन्दों जेरै अमा फार्म बानायनोबा जोंहा मोजां मोनसे गन्द्रा नांगौ जायो अमाखौ दोननो दा बेवहाय जोङो खायसेया बेखौ सिमेन्टजों बानायनाय जिथु पाक्का बेखौबो बानायनानै दोनो आरो खायसेया बेखौ सरासनस्रा औवाजों हेबनाय बेरा बे बेरायावबो फिसिनाय जायो बे अमाखौ ओरैनो जों खमैबाबो फार्म हिसाबै जोङो दसथानिफ्राय फन्दद्रथा आरो पन्द्रथानिफ्राय जों त्रिसथा बेफोरबायदि गावनि केपासिटि हिसाबै जों लानायखौ नुदों आरो दा बेवहाय आङो नों थानो सानदों जिथु नोंथाङा अमा आदार हो होखायो जेब्ला थिग बेबादिनो नोंथाङा अमानि आदारखौ बुंनो हागोन नामा जे अमानो जों मा रोखोम रोखोम आदार होनाय जायो आरो अम जिथु जोंहा गोरलै जायो बा फिसा जायो बे समाव माबायदि अमानो आदार होयो आरो गिदिर जायोब्ला मा रोखोमनि आदार होयो
औ नोंथां जोङो जेरै दा अमा फिसानो आदारखौ जोङो बिदिनो माइरंफोरखौ जोङो रुनानैबो होयो बिदिनो रुनानै बिदिनो गुन्दै एसे लगायनानै जोङो होनाय जायो आरो ओ बिदिनो औ अमा गिदोर अमा बिमा एबा अमा गिदिरफोरनो जोङो बिदिनो जोङो फारामबाथ' जोङो गुन्दै बायना होयो आरो न'आव फिसिनायबाबो बिदिनो गुन्दैखौ बायनो हास्लाबाबाबो जोङो बिदिनो गामि ओनसोल नालाय जोंनियाव थास'फोरखौ जों एबा मैगंनि बिगुरफोरखौ जोङो रुनानै बिदिनो अफ्रि बिदिनो लगाय मेदेर जोङो अमानो आदार होनाय जायो आरो नोंथां औ बिदिनो खोनादोंना नोंथाङा औ आ बिदि बिदिनो जोङो बाजारफोरनिफ्राय जोङो सिरा गुन्दै सापर बेफोरखौ जोङो बायनानै लाबोयो आरो बे फोरखौबो आरो न'आवनो माइ लामनानै जोङो मिलाव माइ सौनानै बेनिफ्राय जि गुन्दै मोनो जोङो बेखौ खौबो होनाय जायो आरो नोंथां। आरो जोङो जोङोथ' दा ओ न'फोराव ओंखाम जाखायो नालाय बेफोरनि ओ जि ओंखाम आग्लायो ओंखाम खालायफोरखौबो जोङो ओ गुन्दैजों लगायनानै होन होनाय जायो आरो बिदिनो मोजां आदार मोनजाब्लाथाय अमा। फोराबो मोजां ओ जालाङो आरो। जां देहानि औ ओ। बिदिनो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव दा बिदिनो ओ दाउ अमा फिसिनानै ओ राङारिओ राङारि खान्थियाव ओ माबायदि जेन'बा हेफा जां मोन्दों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां ए रां आ। खैनि बेलायाव होनबाथ' जोंहा बेनो मोनसे न'खर सलायनायनि गाहायमोन मोनसे समाव। दा थिग बेबादिनो। ओ जोङो जों मोनसि अमा फिसियोब्ला। जोंहा न'खर। थाबि जिथ अमा। खौ फिसियोब्ला जोङो मा मानै एबा माथाम बेनि। बागै बारा फिसिया आरो खायसे खायसे बेखौ। ओ हानायखिनि। बायदि मासेल'सो फिसि। नाय जायो। दा थिक बिबा। बिदिनो जोंहा अमा मासेखौ ओ गोरलैनिफ्राय फिसिनानै देरनाया लाग। दै। जोंहा खायसेया बे। खौ ओ दाइन माहा लागै लायो आरो। खायसे बेखौ। द'माहायावबो फानो आरो। खायसे बेखौ। ओ बोसोरसे समबो लाखिनाय जायो। बे अमानि सायाव सोना। माबायदि देरदों आरो माबाय। दि जाहोदों। दा थि बे। नि जोङो मासे अमाखौ जोङो जेब्ला हाथायनिफ्राय बायना लाबो ओ जोङो दाथ' आथिखालाव सोलिनाय बेसेना अमा फिसानि बेसेना थामरोजा आरो। ब्रै रोजायालागै। थाङो। जेरैहाय जों रोजायाव। बायनानै लाबोबा बे अमाखौ जोङो दाइन मास एबा से बोसोर फिसिनायनि उनाव ओ बेखौ खायसे गावनि जोथोन एबा आदार होनायनि जुरित'यै। बेखौ आ जि रोजा आरो खायसेया बेखौ जिबा रोजायालागै मोननायबो खालामो आरो खायसे बेखौ ओ नैजि रोजाया लागै मोननायबो खालामो बे अमाखौ लानानो सोनारो आरो गावनि आदार होनाय जा आदारनि जिथु मोनसे जानाय कुवालिटि बेनि सायावबो सोनारो बेयो बेबायदिनो बे बेखौ आ जिनै माहा एबा बोसोरसेनि उनाव नैजि रोजाबो मोननाय जायो आरो खायसेया बेखौ द' माहायावनो जि रोजाबो मोननाय जायो। आरो खायसे बि दाइन माहायावनो जिबा ओ रोजाबो मोननाय जायो दा बे हिसाबै बे मोनसे जोंनि न'खर खुंनायाव जोबोर हेल्प ओ हेल्प खालामो। आरो जों दाउ अमानि बेलायावबो जोंहा बेबादिनो जोङो ओ दाउखौथ' जों न'आव गोबां लानाय जाया नालाय। बेखौ जोङो ओ द' रोजा बबावबा ओ थामरोजा बे फोरबायदि जों दाउ फोरनिफ्राय मोननाय जायो। आरो बे दाउखौ जोंहा ओरैबायदि खरसा गैया। बे दाउ आ मानोना जोंनि न'निफ्रायनो ओ जानाय दाउआनो ओ जेब्ला बियो दाउला लायो। बेयो मोनसे बिदै दैयो। बिदैनिफ्राय ओमफ्राय बेयो जेब्ला फिसा जायो बेखौनो जोङो लाखिनाय जायो न'आव बेनिखायनो जोंहा बायनांगौ जेबो खरसा गैया नालाय बे माने जोंहा आरो बेयो जोंनि नआव गोलैना थानाय माइ माइरंखौनो खनजाना जायो जेब्ला आरो बेनिफ्राय ओ बे दाउआ माने जोंहा बायनांगौ जेबो गैया बेखायनो ओ बे दाउनिफ्राय जि प्रफिट मोनो जोंहा बेयाव जेबो दाननांगौ जाया नालाय थाम रोजा मोनोब्लाबो बेयो मोनसे जोंनि मोजां प्रफिट आरो द रोजा मोनोब्लाबो बे मोनसे जोंनि मोजां प्रफिट बेखायनो जोङो दाउ अमाजोंनो ओ जोंनि आइजोफोरा बेखौ बांसिन जोंनि आइजोआसो लायो नालाय बेखौ दाउ अमाजों जोंनि आइजोफोर फोरा गोबां रां खामायो नखर सालायनायाव बेबायदिनो जोंहा मोसौ आरो बोरमानिफ्रायबो रां खामायनो हायो। दा आंनो नोंथांनाव बेखौ सोंनो सानो जे ओ नोंथाङा मालाबाफोर बोरमा आरो मोसौ लाफेरदो नामा बा नोंथांनि नआव दं नामा? बेनि बागै सावरायनो सानदों आं नोंथांनाव
औ नोंथां ओ जोंनि नआवथ' बिदिनो गोबां गामि ओनसोल नालाय बिदिनो ओ गामि गामि नखर नखर बिदिनो मोसौआथ' थाखाथारो ओ बिदिनो मासे बा मानैबाबो मोसौआ थाखाथारो गामि ओनसोल नालाय बिदिनो दाउ अमा मो सौ बिदिनो दङ आरो बोरमा बिदिनो ओ मोसौनिफ्राय जोङो ओ मा मा मोनो होनब्लाथाय जोङो मोसौनिफ्राय गाइखेर मोनो। बिदिनो गाइखेर मोननानै औ- ओ जेब्ला बियो फिसा जायो अब्ला ओ गाइखेरखौ जोङो सेरनानै बिदिनो साहा लोंनो हायो आरो बे गाइखेरजों ओ पनिर बानायनो हायो। गाइखेर दाखा बानायनो हायो। आरो बिदिनो गला बानायनो हायो। बे बिदिनो गोबां बानायनो हायो आरो औ बिदिनो जोङो ओ मोसौखो मोसौ मौसौखौबो जोङो मो मोसौनि बेलायावबो रांखान्थियारियाव माबायदि हेफाजाब होयो होनब्ला मोसौनियावबो जों गोबां ओ हेल्प हेफाजाब मोनो। बिदिनो मोसौ मासे सेयाव बिदिनो ओ नैजि रोजा बा थामजि रोजा बिदिनो गोदोर फिसानि ओ खोथायावसो नालाय बिदिनो औ गोबां गोबां माबा मुलाम्फा जायो आरो बिदिनो गोबावजों देरोब्लाबो। आरो मोसौनियावबो जोङो जेबो खरसा गैया बिदिनो बियो मिथिंगानिनो मोननाय हाग्राफोरखौनो जानानै बिसोरो देरो नालाय
औ
औ ओ बिदिनो आरो जोंनि गामि ओनसोलाव दाउ अमा फिसिनानै बिदिनो बाजारफोराव फानहैनानै जोङो ओ जेनबा जि रां थायसे थायनै मोनो बेफोरजोंनो जोङो नआव ओ संख्रि बानलु जि गैया थाव बेफोरखौ जोङो लाबानै जा नाय जायो आरो आरो बिदिनो औ गोबां मोनोब्लाथाय जोङो बिदिनो ओ सोरबा सोरबा बिदिनो बेलेग ओ खामानिफोराव बाहायो। बिदिनो गोबां हेफाजाब मोनो आरो बिदिनो गामि ओनसोलाव दाउ अमा फिसिनानै
औ नंगौ नोंथां दा थारैनो ओ नोंथांनिफ्राय थु बे गामि ओनसोलनि था-दाउ अमा फिसिनायनि बागै मिथिना जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो औ नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखरबो थाबाय आसा खालामो नों थांजों उनाव आरो सावरायफिननो मोनगोनखौ
औ औ नोंथां ओ नोंथांसिमबो आसा खालामनाय थाबाय ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनि खिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां?
औ नोंथां दे बिदिब्ला।